नों नामा औ खोना औ खोनादों नोंथां। खोनादों हेलौ। हेलौ
हेलौ।
नोंथाङा खोने नोंथाङा खोनायाखै नामा? हेलौ खोनादोंना नोंथां?
हेलौ नोंथां।
हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय औ औ खोनाबाय। खोनाबाय नोंथां दायो।
हेलौ
नों दानो हे-हेल' नोंथां।
औ खोनादों। दे नोंथाङा बुंलाय मा बुंनो सानदों।
नोंथ नोंथाङा मा खालामदों होन
अ आङो ओरैनो दङ।
अ अ नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला जोङो इन्दि खुन्दुंनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ थारैनो नोंथां।
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना? इन्दि
औ हागोन दे औ हागोन हागोन। जोंनोथ' इन्दि खुन्दुं होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ मोननै समनि फ्रायनो सोलिबोखानाय बा बे खुन्दुंखौ बिसोरो गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो दिहुनबोखादों आरो। दा जोङो बे इन्दि। खुन्दुंखौ मोननो थाखाय जोंहा गोबां गोलाव प्रसेस दं आरो गिब गबियावनो जोंनो नांगोन। इन्दि एम्फौ बेखौ फिग्रोनांगोन आरो जोङो बा बेखौ मोननो थाखाय जोंनो जोलै नांगोन। बे जोलैया जेब्ला बिदै दैयो अब्लाबे बेदैनि बिदैनिफ्राय जेब्ला फिसा फिसा एम्फौआ सोमजिगोन अब्ला। बेयाव जोङो। गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइखौ खानानै होयो बा जेब्ला एम्फौआ देर देरलांगोन। अब्ला बेवहाय जेब्ला राहोयोब्ला जोङो इन्दि बिलाइ गोराखौ होयो आरो। बेबायदिनो माखासे साननि उनावहाय जेब्ला इन्दि एम्फौआ देरनो हमो अब्ला बिनि मोननायखौ जोङो एम्फौखौ जांख्रियोब्ला क्रख क्र गाबोना बेयाव मिथिनो मोन मोनो आरो नोंथां औ थिग बेबायदिनो जेब्ला रायो अब्ला बेखौ जोङो माखासे बिफां जेरै लाइ दलर बा थाइसुरि बिफांनि दालाय बेफोरावहाय थोबनो जायगा होयो आरो अब्ला थोखांनायनि उनाव साननै बा सानथामनि उनावहाय जोङो बे फिथोबखौ बोखायो दा बोखाखांनायनि उनावहाय जों माखासे फिथोबखौ सायनानै जों जायोबो बा जाखांनाय जानायनि बा आग्लायनाय जोङो हाथाय बाजारफोराव लाङो लनानै फानहैयो आरो आरो बैजों जाय इन्दि एम्फौखौ फिसिनो बा इन्दि खुन्दुं मोननो थाखाय जोङो जाय एम्फौखौ फिसिदों बैनि गाहाय गुदियानो जाबाय इन्दि एम्फौनि फिथोब आरो। बे फिथोबनिफ्रायनो जोङो इन्दि खुन्दुंखौ मोननो हायो। हायो। जेरै बे इन्दि। खुन्दुंखौ मोननो थाखाय जोङो गिबियावनो। फिथोबखौ दैयाव रुनानै लागोन। लाग्रोनांगोन। रुनानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला फिथोबा गुरै जायो अब्ला जोङो बे इन फिथोबनिफ्राय जोङो माखासे बेजे बेजे ओंखारनाय जिरादखौ बेखौ जोङो लावथियाव बा गनाव फाननानै लायो आरो। जायखौ थावख्रि लुनाय होननानै। बुङो दा बेबायदिनो जोङो इन्दि खुन्दुंखौ दिहुननाय जायो नोंथां आरो। गोसोब्ला जोङो मिथिंगानि फ्रायनो मोननाय माखासे गाब गाहोग्रा बे ग गाब गाहोग्राफोरजों जोङो। गाहोनो हायो थिग बेबायदिनो जेरै मैफ्राय मैफ्रायखौ सिनायोना नोंथाङा खोनादों। ना नोंथां जों मैफ्राय फिथाइनि फिथाइखौ देनानै बे इन्दि फिथोबावहाय होयो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा हेलौ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ
खोनाया सै
नोंथाङा खोना नोंथाङा खोनायाखै नामा हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां
हेल'
खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ खोनायाखै
हेलौ नोंथां
नोंथांनि बुंनायखौ आं खोनायासै
मोजाङै खोनायाखै नों
दालाय मोजां खोनादोंना खोनायाखै
अ
औ आं बुंदोंमोन जे जोङो बे इन्दिखौ जेब्ला जोङो गोबां रं होनो हायोब्ला बा होनो गोसोब्ला जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे जेरै मैफ्राय बा जोङो माखासे फिथाइ सामथायाइफोरखौ देग्लिनानै गोबां रं बिरं होनो हायो आरो नोंथां दा थिग बेबायदिनो जोङो इन्दि खुन्दुंखौ दिहुननानै औ इन्दि खुन्दुंखौ दिहुननानै जोङो बायदि रोखोमनि जेरै गानग्रा दखना जोमग्रा बा बेबायदिनो गो बां दानायखौ नुनो मोनो आरो जि दानायखौ दा नोंथाङाबो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना
औ दे आं एसे फोरमायना होनोसै बिदि
औ थारैनो औ थारैनो खोनादों नोंथां
जानोखि बे एम्फौनि इन्दि एम्फौनिफ्राय इन्दि खुन्दुं दिहुननाय बिनिफ्राय मा होनो मा खासे जि जोमखौ जोङो दानो लायो होननानै लानानै हायो होननानै नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों जोङो बेफोर जि दानाय औ जों गाव गावनि गोनांथिखौ सुफुंनायनि अनगायैबो माखा माखासे रां खान्थिनि बेलायावबो जोङो बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
थारैनो नोंथां औ
गाव गावनो गोनां जानाय सि जोमखौ दानानै लानायनि अनगायैबो बिसोरो गावसोरनो गोनांथि जानाय मा माखासे रांफोरखौ बै इन्दि खुन्दुंजों जि जोम दानानै जेरै दखना फास्रा जोमग्रा बेफोरबादि जानानैहाय फाननानै बिथांमोनहा माखासे रां रु थुमनायखौ नुनो मोनो आरो
नोंगौ थारैनो थामहिनबा जोङो इन्दि एम्फौ फिसिनानै बिनिफ्राय जोङो खुन्दुं दिहुनन्नानै बा जि दानानै जोङो जोंनि जिउखौ दैदेननो हायो आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां माने बेयो जोंनि जिउ खुंनायाव गोबां हेफाजाब होयो
औ नंगौ थारैनो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि इन्दिनि सि दानायखौ नुनो मोनो ना मोना बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना
हागोन नोंथां
औ औ
सोलाव
औ
आरो जों बे जायानोखि इन्दु खुन्दुं
औ ओं
बेसेना गोसासिन जायो आरो नोंथां
औ थारैनो
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा फोरमायदे
औ खायसे खायसे बर हिनजावफोरा गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि खुलिनानैहाय माखासे बेखार बेखार जानानै थानाय मानसिफोरखौ गावसोरनि बै इन्डास्ट्रियाव सोनानै हाय जि दाहोनाय बिसोरनि जिउ खुंनायाव माखासे हेफाजाब होनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जादों आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
बै इन्दि खुन्दुङाव ओमफाय गुबुन गुबुन गाब निमा माखासे आगरफोर एरनानै समायना रमायना जों खालामनायखौ नुनो मोनदों।
नंगौ थारैनो। थामहिनबा गोदोनि बायदि। थामहिनबा गोदो जेसेबांखिनि औ।
बुंबावगोन।
औ नोंथां। थारैनो थामहिनबा जोंनिया गोदोनिफ्रायनो बेबायदि इन्दि खुन्दुं थामहिनबा इन्दि एम्फौ फिसिनानै जे इन्दि खुन्दुं दिहुननाय बे हाबाया आथिखाल मुगायावबो सोलिगासिनो नङा होमबा नोंथां। नोंथाङ खोनादों ना? नोंथांनिखौ आं एसे नोंथांनिखौ आं एसेबो खोनाफैयासै औ थामहिनबा। गोदोनिफ्रायनो। आथिखाल औ खोनादों नोंथां औ थामहिनबा जोंहा गोदोनि। फ्रायनो आथिखाल मुग। खुगासिमावबो बे इन्दि खुन्दुं दानानै बा इन्दि खुन्दुंजों जि दानानै जोङो माखासे बर आइजोफोरा नखराव ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोरबायदि जि दानानै जोङो गोबां बेसेन आरजिनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां।
थारैनो नोंथां।
औ। थिग बेबायदिनो जोङो औ औ। जोङो जे ओरैनो थानाय समाव बेफोरजों सम मोननो बा एबा खाबु जायोब्ला जोंहा बेफोरखौ सोलोंनानै लानो गोनां आरो जे इयुन जोलैयावहाय जोङो जोंनि। बे गोदो गोदायफ्राय सोलिबोनाय दोरोङारि हाबाखौ जोङो दिन्थिजेन हायो। अब्ला नोंथां औ जोंनि राय्लायनां नांगौ समावबो जानानै फैबाय बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा?
जायो नोंथां जागोन दे
औ गोजोन्थों बिदिब्ला नोंथां औ औ
गोजोनथों नोथां